हेल नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा ओरैनो दंना
औ ओरैनो दं
औ बिदिब्ला जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना
औ हागोन नोंथां बुंलाय
जों दा आयदाखौ लानोसै फेग्रा मुवा बे फेग्रा मुवा मुवाया ओ माबायदिय मोजां गोहोम खोख्लैयो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नोंथाङा सम समासावबो बेयो माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा
औ फेग्रा मुवा ओ मोजां गोहोम एबा गाज्रि गोहोम खोख्लैनायनि बेलायाव आङो बांसिन बांसिनानो गाज्रि गोहोमखौसो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ फेग्रा मुवा होनोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला गिबियाव बेखौनो ओ जुमाइ बा सेरेब बेखौनो बुंग्रा नांगोन बिनि उन बिदिनो सिगेट बां द्रागस आरो गोबां बायदि रोखनि साग्रा मुवा दङ लोगोसे जोङो फेग्रा मुवा होनोबाथ' फेग्रा मुवाखौ लानानै समाजाव बांसिन जेंना जेंसिखौनो नुनो मोनदों ओ लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जेनेबा सम एबा बैसो जायियावनो माने बेफोरबायदि सिगारेट थांखु लोगोसे बां माने गाज्रि बेसाद बेफोरखौ जानानै माने गावनि लाइफखौनो बरबार खालामना लानाय खौ नुनो मोनदों आरो फेग्रा मुवा होनोबाथ' जोङो जेब्ला निसा नांखायो जेब्ला जोङो ओ फेग्रा मुवा लायै मानसिया जेब्ला निसा नाङा अब्ला बियो ओ निसा नाङा अब्ला बियो माने ओ नम्र थायो आरोना नोंथां जेब्ला फेग्रा मुवा मुवाखौ लायो अब्लाथाय अब्ला माने बे बुंनाङै खोथाखौबो बुंगोन मावनाङै खामानिखौबो मावगोन माने कन्ट्रलै थानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां औ फेग्रा मुवाया जोंना जुमाय सेरेब बेफोरथ' जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल ओ बेखौथ' जि आइ थेक मोननो हानाय मोनसे बेखौ जोङो ओ न'आवनो बानायनाय एम माव एमावजों बानायनाय जायो ओंखाम जों बानायनाय जायो बेथ' जोंनि न'खर न'ख खर बयनावबो थाखायो ओ बे-बे-बेनि बेखौ फाननानैबो जोङो मुलाम्फा मोननो हायो अब्लाबो माने नांगौनि बारा बेखौहाय सुबुं ओ सुबु फ्रा लोंङोब्ला माने ओ नखफ्रावहाय नांलाय खमलाय सोरजों जोंबा नांज्लायनाय बुलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बे ओ लकेल जुमाय सेरेबनि अनगायैबो माखासे ओ ओ केमिकेल गोनां ओ जेनेबा एसे मा होनो बिदिखौ बियार गोजा माने बायदि रोखोमनि अ लोंग्रा बेफोरखौ माने जोंनि देहायाव खहा खहा खालामो आरो बेफोरो
औ नंगौ नोंथां
अ ओ बे फेग्रा मुवाया जोंनि देहाखौ खहा खालामनायजों लोगोसे माने ओ सुबुंनि सावस्रि खौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे माने ओ न'खर संसार माने सोरजोंबा नां नांज्लायनाय खमज्लायनाय बेफोरावबो माने गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फरायनायखौ गारनानै ओ उन्दै उन्दै गेदेरफोरखौ नुनानै सोलोंनो हमो सिगारेट सोबनाय थांखु' जानाय बेफोरखौ
माने गोबां दासिमाव गोबां नुबोनो मोनदों ओ खायसे खायसे थ' बां सोमनानै द्राग्स सोबनानै माने फाग्ला बायदि जानाय नुनो मोनो आरो माने
औ
बाइक बिखावनाय मबाइल बिनाय माने न'खराव ओ दं गैयै बेफोरखौ मिथ थिया मिथियालासिनो मिथिया ओ माने फाग्ला बायदि जानायखौनो नुनो मोनो बेफोरो माने गाज्रि गो गोहोम आरो जोंनि सुबुं समाजावहाय
औ नोंगौ
औ बेनिखायनो जोङो बेफोरखौहाय हमथानो हानाया मोजां आरो
औ
लोगोसे औ मा होनो बेफोरबायदि निसा बेसाद खौ लायोब्लाथ' माने गारनो हानायखौ माने गोबां खमखौनो नुनो मोनदों माने जाय बेसादखौ लादावबाय सिगारेट बिरि बेफोरखौ जादावनाय बां जादावनाय बेफोरबायदि मानसिया माने ओ माने बेफोरनि अनगायै थानो हाया जायैदों माने ओंखामनि ख्रुइ बा जाग्रा आदारनिख्रुइ बिसोरनि जिउआव बैफोरबायदि निसा बेसादासो माने गोनांसिन जा जानानै फैनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ माने बेफोरो जोंनि सुबुं समाजावहाय गोबां गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों आरो ओ मोजां गोहोम खोख्लैदों होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि माखासे आइजो माहारि फोरा ओ जुमाइ सेरेब सावनानै न'खरखौबो फेदेरनो फोलावनो हादों ओ लोगोसे बेफोरनि अफ्रि आदारफोरखौ जोङो अमाफोरनो होनानै अमा फिसिनानै न'खराव मुलाम्फा जानो मोनदों नाथाय बै लोंनायनि बेलायावहाय माने गाज्रि गोहोम आरो
माने जेनेबा नांगौ ओ नांगौनि बारा लोङोब्ला माने जों गावनो गाव खहा जायो गावनि देहाखौनो ओ खस्थ'वाव खोलैना लानाय जायो लोंथारनाङा बेबोथ' नङा ओ जेनेबा जों आबादारिफोराथ' मेंनायनि बेलायावहाय एसे एनैखौ लोंखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माने नांगौनि बारा लोङोब्ला माने जों गाव गावनि देहा एबा सावस्रियानो गाज्रि जा यो आरो नोंथाङाबो बे फोरनि बेलायावहाय माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथांनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां फेग्रा मुवा होनोबा थ' बियो मोजां गोहोम आरो गाज्रि गोहोम होनो होनोब्ला बेयाव गाज्रि गोहोमखौ बांसिन नुनाय जायो आरो फे-फेग्रा मुवा होनोबा बे सादा जौ सिगारेट बेफोरबायदियानो फेग्रा मुवा थारमाने सिग्रे ओ सिगारेट सादा बेफोरबायदि ओ फेग्रा मुवाखौ लानायनि थाखायनो मानसिफोरनाव गोबां रोखोमनि बेमार आजार बो आथिखालाव नुनो मोनसै आथिखालाव ओ बे फोरबायदि निसा मुवानि थाखायनो ड्राग्स ओ बिरि सिगारेट जौ फोरनि थाखायनो मानसिफोरनि देहायाव केन्सार बेमार जायो बे बेदिनो गोबां रोखोमनि लिभारनि बेमार जायो हार्टनि बेमार जायो बेबायदिनो ब्लाड प्रेसारफ्राबो बारायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जेंना नुनो मोनो बे बेमार आजारखौ बांसिन निसा मुवा लाना नि थाखायनो नुनो मोनो बे फेग्रा मुवाफोरखौ आथिखालाव मानसिया सेम' ओ बाहायनायनि थाखायनो बे बेफोरबायदि बेमार आजारा बांबोनो हमदों आथिखालाव बेफोरबायदि फेग्रा मुवाफोरखौ लानायनिफ्राय सुबुं माहारिया गोजानाव थानांसिगौ मानो होनोबा बेफोर फेग्रा मुवाफोरा ओ गाव गावनि जिउजों लोगोसे ओ हादोर समाजफोरखौबो जोबोद खहा खालामो बेनि था खायनो बेफोर फेग्रा मुवाफोरखौ ओ लायैया ओ मानसिनि थाखाय मोजां जायो बेनिखायनो आरो गोबां फेग्रा मुवाफोरा मानसिनाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेबायदिनो लोगोसे फेग्रा मुवा लानायनि थाखाय आरो फेग्रा मुवाफोरा गोबां माने गाज्रि गोहोम खोख्लैबोगासिनो दङ मानसिफोरा रांखान्थि बिथिङावबो बे फेग्रा मुवाया खायसेनि थाखाय मोजां गोहोम खोख्लैदों आरो खायसेनि थाखाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो बे फेग्रा मुवाफोरखौ फाननानैनो गोबां कम्पानि इन्डास्ट्रिफ्रा बिराद जोबोद रां खामायनो हादों बिसोरो रां खामायनानै माने माहाजोन जादों नाथाय जायफोर बाहायदों बेखौ बाहायनानै बिथांमोना अ खामानि मावनो अ हायै जादों बेमार आजाराव गोग्लै नांदों बेबायदिनो गोबां गाज्रि गो अ फेग्रा मुवा होनो थाङोब्ला ओ जोङो ओ आथिखालाव माने गाज्रि नुबाय आरो नाथाय गोदोनि समाव फेग्रा मुवाया ओ मोजां हिसाबै बाहायजायोमोन मानो होनबा फेग्रा मुवाफोरनि मादाव मोजां होनोबा माइब्रानि जौरोसि जायफोर बर' हारि मोनसे समाव ओ बे खौ बानाय माने मिथिखायि समनिफ्राय बानायबोदोंमोन आरो बेखौ दुब्लि बारियाव बा खामानि दामानि मावखांनानै फैनानै मेंगानायनि होनानै खुरैयाव खुरैसेफोर लानानै लोङोमोन आरो बिसोरो मेंगानाय मोनोमोन मानोना बियो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद बिलाइफोरनिफ्राय बानायनाय जायोमोन अ माइरं मिल मिथिंगायाव मोननाय बिलाइ अ रोदा बेफोरनिफ्राय बानायनाय जायोमोन बेनिखायनो बेफोरो अ बिसोरनि खामानि मावखांनानै मेंगानायनि मोनसे अ मुलि बायदि खामानि मावोमोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां रासायनारि हासारफोर होदेरबाय रासायनारि मुलिफोर होदेर नानै बेफोर फेग्रा मुवाफोरखौ बानायो बेनि थाखायनो आथिखालाव अ बेफ फोरो मानसिनाव खहा लाबोग्रा जाबाय आरो बेनि अनगायैबो अ फेग्रा मुवा होनोबा बिहाराबो मोनसे फेग्रा मुवा नाथाय बेखौ डक्टरफोरा अ अ उदैयाव माने किडनि स्टनफोर जायोबा बे बियारखौ लोंनो होयो आरो माने अ कित नि स्टना अ खारो होननानै बिसोरो लोंनोबो होयो आरो बेफोरबायदि अबा फेग्रा मुवाबाबो अबा एसे मोजांबो जानो हागौ नाथाय जेबो बेमार आजार गैयिफ्राव लोंनानै हयथ' जानला माला लोंलाबायनानै बांद्राय लोंलाबायनानै गोबां बिबांनि लोंलाबायनानै बिसोरो खहा खालामनानै लायो आरो बेनि अनगायैबो सादा सिगारेटफोराथ' जोबोद गाज्रि सादाया खुगाफ्रावनो केन्सारफोर जाहैयो आरो सिगारेटफोराबो सोमनानै बिनि उखुन्दैया मैखुनखौ गाज्रि खालामो बेबायदिनो खहाखौ जों जोबोद नुनो मोनो आरो निसा मुवाफोरनिफ्राय आरो नोंथाङाबो अ नोंथां नोंथांनि जायगा गायाव निसा मुवा अ नि बिबाङा माबायदि बाहायो नोंथां
अ नोंथां जोंनि
बेफोरबायदि समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनायनि थाखायनो निसा बेसादफोरखौ माने जोंनि गामि एबा ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बेफार बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां अब्लाबो अ जोंथ' बर' माहारिफ्रा जौ सेरेब खौ गारनो हाखाया नङा हबाल नोंथाङा अब्लाबो अ नख नखरावनो जोङो बानायनानै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो अब्लाबो गोदो नि बायद दि गुबुन जायगाफोरनि बायदि लोंनानै दावराव दावसि जानाय बेफार फालांगि खालाम। खालामनाय बेफोरबायदिया माने जोंनि जायगा बेयावहाय गैया आरो ओरैनो सावरि बादालि जा ब्ला बेफोरखौ एसे लोंनायखौ नुनो मोनो अ फ्रायानो बुं जायो जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदि अ जौ सेरेबनि बेफार फालांगि बेफोरबायदिया अ गैया गैयानो।
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नालाय दा दिनैनि सावरायनायखौ। खौ एसेयावनो दोन्थ'सै नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनिफ्रायबो